नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दङ दे।
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
आङो नों थांजों आबादनि सायाव सावरायनो औ। दाथ' दैज्लांनि सम नालाय दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बिदिनो खोथिया खोथिया फोनाय बा माइ गायनाय बायदिफोरखौ नोंथांनि ओनसोल जोंहाय माबायदियै आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे सावरायनानै होनो हागोन ना? फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां ओ।
ओ जोंनि जा ओ जोंनि जा माइ आबाद बुङोब्ला दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ बयबो सुबुं फोरानो माइ आबादखौ बांसिनै मावो आरो। ओ माइ आबाद बुङोब्ला माइआ गोबां रोखोमनि दङ। ओ जेरै माइब्रा जोसा, अन्जना, रन्जित ओ बायदिसिना दोङो आरो ओ जोंनि माइखौ गायनोब्ला गिबियावनो माइग्लिखौ ओ सिगां थांनाय बोसोराव गायनाय माइखौ जोङो दोनखानाय जायो। आरो बिदि ओ गैयाबोला जोङो हाथायनिफ्राय बायनानै मोननाय माइग्लिखौबो लानानै फैयो आरो। बेनि उनाव जोङो बाइग्लिखौ ओ फुख्रियाव जोङो बस्थायाव सोनानै सोमना दोननाय जायो आरो साननैसो ओ बेनि उनाव बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव थालिर बिलाइयाव जोङो ओ दोननाय जायो आरो माइखौ बेनि उन जेब्ला माइआ गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ जोङो दुब्लियाव लांनाय जायो आरो। लाखांनानै ओ दुब्लिखौ गिबियावनो ओ टेक्टरजों बा ओ नांगोल हालेवजो हालेवनानै जोङो मोजाङै गुन्दै खालामनानै लायो आरो। ओ गुन्दै खालामनायनि उनाव जा बे माइखो माइ बेखौ जोङो ओ आखाइजों सारनानै फोयो ओ बेनि उनाव जोङो खायसे हासारबो होयो। गोबोरखि हासार आ एम्फौ जानो हायि बाय इदि मुलै बायदिबो होयो आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला माइआ देरबोयो अब्ला जोङो बेखौ ओ से दाननि उनाव फुनाय जायो आरो। ओ बेखौ जोङो आइ बेफोरखौनो फुनायखौ बांसिनै नुदों। बेनि उनाव जोङो उम। फुखांनानै ओ गायनाय जायो गायनायनि उनाव जोङो एसे देरबोला माइ खौ नायनानै जोङो एम्फौ जादों नामा बेफोरखौ नायनानै जोङो खायसे ओ मुलिबो होनाय जायो आरो
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ आङो बिब्दियैनो मावनाय नुदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
ओ हागोन नोंथां दा ओ जोंहा दा माइ आबाद मावनो थाखाय सो गिबियावनो जोंनो ओ खोथियानि गोनांथि जायो ओ माइ गायनो थाखाय दा आरो जोङो खोथिया खोथिया फोनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो दा जोंहा ओ माइज्लिखौ माइज्लिनि गोनांथि जायोब्ला जोंहा दा माइज्लिखौ सिगाङावनो ओम खायसेफोरा बिदिनो सिगाङाव ओ माबा माइफोरखौबो खायसेफ्रा दोनो आरो खायसेफ्रा बाजाराव मोननाय माइज्लिखौ लाबो दानि मु गायावथ' बांसिनखौनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै ओ फोनायखौसो बांसिन नुनो मोनसै दा माइयाथ' गोबां रोखोमनि थायो ओ बिजिनो गोबां गोदान गोदान रोखोमनिबो माइ थायो गोबां नुनो मोननाय जायो दा जोंहा आरो ओ खोथिया फोनोब्ला सिगाङावनो आरो हानिबो गोनांथि जायो ओ जोंहा दा खोथियाखौ बेसेबां बिबांनि फोगोन बेखौ नायनानै जोंहा हानि ओ जखाखौ लानाय जायो आरो ओ जोंहा दा हाखौबो सिगाङावनो ओम मोजाङै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो खोथिया फोनो थाखाय बिदिनो आलि दाननानै बा हाखौ सिगाङावनो खारायनानै लानांगौ टेक्टरजों बा नां गोलजों नाथाय दानि जुगावथ' नांगोलजों मोसौ लानानै एसेबां हालौनायखौ नुनो थांला ओ बांसिनखौनो ट्रेक्टरजों हेन्द ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर गिदिर बायदिफोरजों ओ हालौवनायखौ बांसिनखौनो नुनो मोनसै आरो दा जोंहा बिदिनो सिगाङावनो हाखौ खारायनानै बा ओ सामार होनानै बिदि होनानै जोंहा ओ हाखौ मोजाङावनो सिगाङावनो थियारि खालामनानै लाग्रोनो गोनां जायो खोथिया होनो थाखाय। आरो ओ बेनि उनाव जोंहा बे बायनानै लाबोनाय माइज्लि बा ओम थांनाय बोसोरावनो मावखानाय माइज्लि जायखौ खोथिया फोनो थाखाय ओ थियारि खालामनानै लादोंमोन बेखौ जोंहा ओ सि गाङावनो ओ दैयाव सोमग्रोनानै दोननांगौ जायो ओ खोथिया फोनो थाखाय ओ बिदिनो बाल्थिंफोर बा थौफोराव बे माइज्लिखौ सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय सोमनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बेखौ जेब्ला सोमनानै दोनखाङो बिदि सानब्रै सानबानि थाखाय सोमनानै दोनो अब्ला दोनखांनायनि उनाव जोंहा ओ बेखौ न सिङाव बा अबेबा साया जायगा गिसि जायगायाव ओ दोनफैनाय जायो आरो बे माइज्लिखौ ओ बेखौ जेब्ला बोखांनानै दोनफैयो अब्ला बेखौ ओ मा होनो ओ थास' बिलाइ बायदिफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो बे खौ गाजा बेरहोनो बा बेयो गाजा फैगोन खौ थाब गाजा बेरबोथों बेनि थाखाय जोंहा खोबनानै दोनथुमनाय जायो आरो बेखौ दा बेखौ खोबनानै ओ दोननानै ओ जेब्ला बेयो साननै सानथामनि उनाव गुफुर गुफुर गाजा बेरखांबोयो अब्ला बे दिनखालि ओ खोथिखौ फोनाय जायो आरो ओ जोंहा खोथियाखौ फोनोब्ला ओ दैनि गोनांथि जायो ओ दैखौ जोंहा दै गोनां दै होनानै जोंहा हाब्रु खालामनाय जायो आरो खोथियाखौ फोनोब्ला दा जोंहा बे दैखौ ओ खायसेफोरा अखानिफ्रायबो अखानि दैजोंबो खोथियाखौ फोयो आरो खायसेफोरा ओ मेसिन सलार आ बायदि बरिं बायदिफोरजोंबो फोनाय जायो दा आजिखालिनि मुगायाव बा आथिखालनि जुगाव ओ एसेबांबो अखाखौ नांगौ टाइमाव मोननो थांला नांगौ समावनो जों अखाखौ मोननो थांला बेनि थाखायनो जोङो बांसिनखौनो ओ बिदि गोदानै ओंखारनाय दा आथिखालनि जुगनि बायदिसिना मेसिं ओ बा बिदि सलार बायदिसिनाजोंसो बांसिनखौनो गायनाय नु यो मोननाय जायो बा फोनो नुनो मोननाय जायो आरो खोथियाफोरखौ दा जोंहा खोथियाखौ बिदि ओ हाब्रु हा खालामखांनायनि उनाव खोथियाखौ फोनाय जायो आ रो ओ खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा जाहाथे खोथियायाव ओ बिदिनो हाग्रानि दाउ बा बायदिसिना दाउफोर जानो हायैनि बा बिदिनो मोसौ बोरमा बायदिफोरा हाबनानै ओ गाग्लियैनि थाखाय जोंहा नेट बा मुस्रि बायदिसिनाजों सोंथेनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेब्ला नो खोथियाया बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननै जाबोयो देरबोयो अब्ला जोंहा बे खोथियाव ओ हासारफोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ जोंहा दा हासार हासारखौ बिदिनो ओ खायसेफोरा बिदिनो गोबोर हासार बा न'आव बानायनाय बायदिसिना हासार होयो। आरो खायसेफोरा बाजाराव मोननाय बायदि हासारखौ होनाय नुनो मोनो ओ आजिखालिनि जुगावथ' बांसिनखौनो बिदि बाजारनिफ्राय मोननाय बायदिसिना संख्रि हासार ओ बा ओ इउरिया हासार बायदि हासारफोरखौ होनायखौ नुनो मोनसै आरो बांसिनखौनो ओ आरो जेब्ला बे खोथियाय ओ खोथियाया जेब्ला देरबोयो मास मोननै बा मास मोनथामनि उनाव देरबोयो अब्ला बेखौ ओ माइ आबाद मावनाय जायो आरो बा माइ आब माइ आबाद गायनाय जायो ओ माइखौ गायनोब्ला जोंहा आरो सिगाङावनो हाखौबो मोजाङै थियारि खालामनानै लाग्रोनो गोनां जायो माइ गायनो थाखाय जोंहा हा खौ सिगाङावनो ओ खोथियानि जखा बेयावबो खोथियानि जखाखौ नायनानै हाखौ लानाय जायो हाखौ जोंहा ओ सिगाङावनो बिदिनो आलि खोनानै लानांगौ जायो आरो बिदिनो दब्लाय दब्लाय हा ओ दब्लाय दब्लाय खथा बानायनानै लानाय जायो माइ गायनो थाखाय जोंहा माइखौ ओ माइखौबो बिदिनो ओ अखानि दैजों बारा गायनायखौ नुनो मोनला आथिखालनि मुगायाव अखानि बिबाङा खमनि थाखायनो बांसिनानो बिदिनो मेसिन बा बिदि सलार बायदिफोरजोंनो गायनायखौ नुनो मोनो जोङो माइखौबो ओ दा जोंहा माइखौ ओ गायनो थाखाय ओ गोदोनि दिनाव जेरै ओ बिदि सावरि बा फाला होलायनानै गायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोंहा माइखौ बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनला आरो ओ बिदि दा जोंनिया खामला हाजिरा बा ओ थिखा होनानै गायनायखौसो नुनो मोनसै आरो दा माइखौ जोंनिया बिदि गोदोनि दिनाव जेरै गायोमोन बे फोरबायदिखौ ओ गायनायखौ नुनो मोननो थांला आजिखालिनि दिनाव बा आथिखालनि सुबुंफोरा ओ समनिबो गोबां आंखाल जाबाय नालाय समनि आंखालनि थाखायनो जोंहा बेफोरबायदि ओ गायलायनायखौ नुनो मोनला गासैबो बिदि हाजिरा बायदिसिना होनानैसो ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदा औ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थां निसिमबो सम होनायनि थाखाय।
औ